औ हेलौ नोंथां नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों
नोंथांङा जुदि खोनादोंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदों
औ नोंथां।
बे आइडयानो जाबाय दैज्लां दैज्लां बोथोरनि सायाव, नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होलाय।
औ नथां हागोन हागोन, दा नोंथां होमबा आं फोरमायनोसै नङा होमबा?
अ औ औ।
औ'। दा जों दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो बै माइज्लि एबा माइखौ जों नांगौ जायो बिनि थाखाय। बे औ बे बिदांखौ जोङो फाथोनि बस्था एबा बिदिनो सोरबााब्लासिनि बस्थायाव फुख्रि एबा सोरनि बे खना खलायनानै दैबा सेराव एसे
औ औ औ औ। औ औ। औ-औ। औ औ। औ औ।
बेखौ जों मानिनाया बै न'आव सानसे सिगां। अ दोननाय जायो ओमफ्राय मा होनो बेखौ न' सिङायाव दोननाय जायो आरामसे थास' थास' बिलाइ एबा लाय बिलाइजों जोङो बेखौ खोबनानै दोनो हरसे हरसे बिनि उनाव जोङो बै बै माइजलि खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो बै हा नांगौ जायो। फोथाराव हाखौ जोङो आथिखालथ' जों गोबां रोखोमनि सोरबाबा मेसिनजों हालेवो ट्रेक्टरजों सोरबा नांगोलजों सोरबा बिदिनो सोरबा खदालफोरजोंबो जाव जावग्लिबायना फोयो बिदिनो नोंथां ओं। आरो मा होनो बेखौ जोङो हासार बेयाव जुदि हाखौ जोङो खारायना लाग्रोयो गिबियावनो। खारानायनि उनाव बेवहाय जोङो बिदिनो ओ हाखौ जोङो एवग्लिजोबनानै मिस मिस खालामना लानानै। बेवहाय एसे दै जेब जेब थाबा, बे हासारखौ जोङो सारनाय जाया बेवहाय फोनाय जायो नोंथां।
औ औ।
मायज्लिखौ आरो बेनि उनाव जों जेब्ला
औ।
औ बेवहाय जुदि सोरबा एसे गाहाय गाहाय जायोब्ला बेवहाय जोङो बिदिनो बायदिसिना हासार सारनाय जायो आरो नोंथां। जेरै पटास, इउरिया बेफोरखौ जों सारनाय जायो नोंथां। नुनो मोनो आथिखालावथ' रासायनारि हासार सारनायखौ, आरो लोगोसे बै जों बे जेराव जोङो बै माइखौ गायगोन बे फोथाराव जोङो खोथिया फोखांनायनि उनाव ओ पन्द्र' एबा जिबा दान जिबा सान एबा नैजि साननि उनाव बैखौ जों हालेवनो जायो बै फोथारखौ, जेराव जों माइ गायगोन बे फोथारखौ जोङो गिबियावनो खारायना लाग्रोदों खारायनानै ओं सानसेबा साननैनि उनाव जोङो बै खोथियाखौ फुना लायो आरो।
औ औ।
बे खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोङो आरामसे बैइखौ जोङो जे फोथाराव जों जेब्ला माइखौ गायगोन बे फोथारखौ बे फोथारखौ जों माने आरामसे आरोबाव खेब नैथि हालेबावो आरो नोंथां। बे हाब बे हाखौ जोङो माने हालेवजोबनानै हाखौ मिस मिस खालामग्रोना लायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो आरामसे माइखौ गायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ माइ गायखांनायनि उनावथ' आरो दैज्लांआव जोबोद बिदिनो आबाद मावनो हाबावो। बे जेरै जों दा जोङो भिन्दि मैगं बायदिसिना फिन्डि मैगं आरो लोगोसे जै मैस्था आरो बेखौ फाथो बेफोरनि आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ औ
जोङो आथिखालावथ' जोङो
बो मैथाफोरखौथ' जोबोद मोजां गोथावबो मोनो नङा होमबा नोंथां बे ओंखायनो मैथानिबो आबाद खालामनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङा आंनो सम दंबा नोंथांनाव एसे ओ आयदानि सायाव फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सोंनो सानदोंमोन अ मे औ मेसें बोथोरनि सायाव मा मा आबाद मावो नोंथांङा आंनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ औ हागोन नोंथां हागोन मेसें बोथोरावथ' जोंहा नै मटर फोयो। आलु गायो कबि गायो बायदिसिना मैगं थाइगं गायो आरो जोंफोर।
औ नोंथां।
दा आलु आलुखौ फार्स्टावनो आलु गायनोब्रा नोंथाङा गिबियावनो ट्रेक्टरखौ
औ
आरामसे हालेवग्रोना लानानै
औ
हालेवनानै मिस मिस खालामनानै हाखो आलु आलु बिदान लाना फायनानै बिदान लाना फायनानै बिखौ बरियानो आलुखौ हादो फबै फबै गायलां गायलांबाय थाबानो जायो आरो।
औ औ नोंथां।
गायलां गायलांखांनायनि उनाव इखो इयाव दै होनानै मुलि होनानै‌ बेखौ फेदेरो सोरबाबा बेखौनो बेफार फालांगि होनानै हाथाय बाजाराव बिजोंनो नख'र सलियो आर'। अ औ रावनि आंखालाव औ औ। औ औ आरो कबिफोराथ' मा बुंनो कबिफोरा फार्स्टावनो बिखो मोनसे मोनसे न' एबा माबा जायगायाव बरियानो इखो फोग्रोबाय फोग्रोनानै बिखौ गायनो थाखाय बेखौ फोग्रोयो गिबियावनो।
औ
ओमफाय बेखौ बिनि फुलिखौ जावफुना लांनानैसो हायाव एबा दुब्लि फोथारफोराव गायहैयो आर गायो गायो ओमफाय आरो मेसेंबाथ आरो मा होनो मा होनो बेखर उनु बायदिसिना बेखर बायदिसिना ब्लाबो गायो बेखरफोरखौबो अ बेसरफोरखौबो जेब्ला नाराफोरखौ खेबसे मोजां साफा हालेवख्रेब जोबनानै हालेख्रेब जोबनानै बरिया साफानो इयाव बेखर फोयो फोनानै बेखरा बिबार बारो बेखर बिलाइखोबो जाजायो बेखरा आरो बिबार बारबा बिबार बारनानै बियो फिथाइ थायो फिथाइ थाइबा बे फिथाइ थाइबा बरिया बिनि बेगरा जिथा फिथाइ थायनानै स्रिं स्रिं होनो अब्ला बेखौ नखरनि मानसिफ्रा फुनानै अ फुनानै नखरनि मानसिफोरा फुनानै बेखौ बरिया सा फानो सान्दुंङाव दो लामो खनसेनो लांखाया देनाय बरिया दोनबावो खनसे ओमफाय बेखौ दुब्लियावनो सोरबाबा नआव लांनानै नवाव लांनानै खायफाया नवाव लांनानै माबा हैयो आर नाहैयो ओमफाय खायफा या आरो दुब्लियावनो नायो आरो बेनि मानो बेखौ माने बिनि बिलाइ जेनेबा इनि ओंखारखान्दा माने गुन्द्रा बे गुन्द्राखै जागायावनो खावनानै होयो आर' खावनानैब्रा बियो आरो हासार महरै हाजों मिलायफाना थायो हाजों हाजों मिलायफाना थायो आरो दा जेरै मा होनो दुन्दिया मेसें बोथोराव दुन्दियाबो फोननाय जायो दुन्दियाफोरफोरखौ खाय खायफाया फुङाव ओरैनो खायफाया फुङाव बाथोन जानो थाखायबो फैयो खाय खायफाया बाहायल' खायफाया आरो फाननो थाखाय खायफाया आरो फाननो थाखाय बुरजा फैयो
औ
खायफायथ' गोरिब नखर सबबोथ गोनां नङा देनाय बिनि थाखाय सोरबा खायफाया बेफार फालांगिनि थाखाय बेखौ फनाय जायो आर'
औ औ
थांनियाव मोनसे माबानि सायाव सोंनो थांदों मा जेरै दैज्लां बोथोराव मा होनो माबा मा होनो मा आबाद फसल आबादफोरनि बागै पटल
औ
बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो दा जों नै बे दैज्लांथ' जोङो बिदिनो गोबां रोखो रोखोमनि आबाद मावो नङा होनबा नोंथां औ औ दा जे जोङो नैबे जिंखा आबाद बनायो नङा होनबा नोंथां औ दा आं जेसिखानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथांनियाव
औ औ औ
औ औ दा जेरै जों जिंखा जोंनो आबाद माव दङ जों एसे लांदां फो थानि गोनांथि दङ नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
औ लान्दां फोथोराव जोङो जेब्ला बै जोंनो जिंखा बेगरखौ जोङो बे फुलिखौ जोङो बबेबा ओ जों गला एबा दखाननिफ्राय जों बायना लाबोबाय नङा होनबा नोंथां औ बे बायनख लाबोनायनि उनाव जों बेखौ खौ आरामसे बिदिनो बे हा दखर दखरसेयाव जोङो जेगर लानो बै ओ बेगरखौ बेवहाय फोन फोनाय जायो
औ औ
होननानै बिदिनो ओ जिंखायाथ बारा गोबाव नाङा नालाय फेंगा हरनो ओ ओ बिदिनो जिबा नैजि दिनफोरावनो बे एसे गोजौ गोजौ जायो आरो नोंथां।
औ औ
जिंखा आबाद मावोबा जोंनो गिबियावनो ओ सांनि जगर नांगौ जायो। बैसा नांगौ जायो फोथाराव जों बि दिनो ओ सोरबा एसेल' फैदना सोरबा गोबां फाननो थाखाय बा बिनि थाखाय फानो जायो औ रां रुफाया खामायनो थाखाय बिनिफ्राय ओ सोरबा हाजिरा खला हो-होनाय जायो।
औ औ
नोंथां बे सांखौ लुनो थाखाय सांखौ जोंहा दाबसे ओ बै जोङो जेन'बा गिबियावनो जोङो बैखौ बै बै जिंखाखौ जोङो आरामसे बे लारिं लारिंआव गायनानै बे सांखो गिबियाव सांखो आरामसे जोङो बानायग लायो सायाव ओमफ्राय लोगोसे बे जिंसिजों आराम जाहाथे बै साहाव बेयो ओ जे मा होनो बे जिंखाया आरामसे मा-मानबायानो गोरलै जायो आरो
औ औ
बेनि थाखाय बे साखौ जोंनो नांगौ जायो गिबियावनो
हम
लोगोसे जों बिदिनो ओ खायसे एम्फौ-एनला बु गोबां रोखोमनि एम्फौ थायो नालाय
औ
जोंनि पसल आबाद एबा ओ खहा खालामनो नागिरो बे एम्फौ-एनलाफोरा बेनिखायनो जोङो बायदिसिना मुलि नांगौ जेरै नोंथां बे एम्फौआव थैनाय मुलि जेनबा बे फसला फसल आबाद मोजां जानो थाखाय
औ औ
बेखौ जोंनो नांगौ जायो र बिदिनो जोङो बेखौबो जोङो हाथाय गलायावनो बायनाय जायो नोंथां। बेबा दखानफोरनिबो लाफैनाय जायो गलाफोरनिबो लाबोनाय जायो। लाबोनानै बेवहाय सारनानै जाया नोंथां।
औ औ औ
दा नोंथाङा आंनो लास ओ मा होनो बे अल गुबिनि बागै एसे फोरमाय होलाय
अ अल कबियाबोथ' मेसें बोथोरावनो मोननाय मोनसे जा-जाग्रा जोंनि मोनसे माबा फसल फसल बेखौबो जोङो बेखौबो ओरैनो खनसे हालेवनानै हालेवनानै हाखौ इसे गोजौ गोजौ बानायना लागोन गायगोन जायगायाव जेरै ओमफ्राय ओरै थुब्रां थुब्रां ओमफ्राय गेजेराव ओरै गोथौ गोथौ दोनो गेजेराव गोथौ गोथौ दोन्नानै बेखौ बेखौ बै कबि रखमनो फोनानै फुनानै इनि बिफां फिसा फिसाखौ फुनानै बरिया थख' थख' गायो आरो लारि लारि खायफाया थख' थख' गाया देेननाय खायफाया खिथुनि बुहुत बुरजा गायो फाननो थाखाय। नि बेफार खायफाया बेफोरखौनो जायो नालाय गासिबो उ बेफोरखौनो जायो नालाय बेखौ बरिया साफा फोनानै बेयाव मुलि सुलि होयो। बिफां-लाइफांखौथ' एम्फौ-एनलाफोरा जानो फैखायो नालाय जेरै मैगं-थाइगंखौ बेफोरखौ बुथारग्रा मुलि होयो आरो बेफोरखौ गोदोर जाग्रा मुलि होयो। आ ओम बेफोरखौ गोदोर जाग्रा मुलि होयो। औ बेफोर जुदि फार्स्टआवनो बियो बिबो फार्स्टआवनो बिबार बार बारबाय बिनि उनाव फिथाइ थायनानै बरिया साफानो मा होनो गोदोर जाबा जेब्ला खानो जायो खानो जायो जेब्ला जेब्ला खानो जायोना
अब्ला बेखौ खायो खानानै दा जेरै हाथाय बाजाराव लांनानै बेखौ फानहैयो आर
दे बिदिब्ला नोंथां होमबा गोजोन थाबाय नोंथांजों रायजलाय मोननानै। औ बिदिबा लाखिथ
दे दे दे दे दे दे